औ खोनादों ओ नोंथाङा मा खालामबाय दं दा।
औ।
नोंथाङा फन हरनानै जाहोना मामोन।
औ नोंथां ओ आं नोंथांनो औ नोंथांनो आं फन हरनायनि जाहोना आं नों थांजों बे बिदिनो बर'नि जानाय लोंनाय एबा जों सानफ्रोमबो मा मा मेग गं थाइगं जानानै जोङो। थायो बेफोरखौनो आं नोंथांजों एसे सावरायनो होननानै फन हरनाय जादों आरो नोंथां
औ नोंथां औ औ हागोन दे।
औ ओ नोंथाङा बिदिनो। औ।
औ। जेब्ला जा जानाय जायो उम भिन्दि आलु मटर।
उम।
ओमफ्राय अनलांजों दाउ।
ब।
अनलादो सबाय। अमाबे अमाबे। दा आलु। अमा बेदरदो अनला।
औ।
बि बिदिनो बायनि रखम बायदि जायो दाउदो सबाय
अ बिदिनो जोंनियाव गो दा मैगं थाइगं नङा होनबा। दा जोंथ' बिदिनो अनलाजों दाउ सबायजों अमा बेफोरखौथ' जों खदाय मोनबाय थानाय जाया नङा होनबा। बिदिनो गोबावजों खनसेसो जानाय दैयो औ। ओ नोंथाङा सबाइजों दाउ खौ जों माबोरैहाय सङो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ सबायजों दाव।
औ
फार्स्टआवनो जों ओ बे सबायखौ जा-जानो थाखाय बेखौ फार्स्टआवनो दै एसे होनानै सोमग्रोना दोननांगो। बे सोमब्रोनाय उनाव जेब्ला सोर इनि टाइमिं जायो जेब्ला जानो टाइम सम जाबाय। जेब्ला जों पियास फालौ ओमफ्राय बिदिनो किसुमान देेनाबो लायो किसुमान आरो डायरेक्ट द्राइ फाइबो होनो। ओमफाय दावखो फ्राइ खालामना लायो किसुमान। ओमफाय इदिनो जेब्ला एनि संनायनि टाइम जायो जेब्ला पियास संख्रि पियास फालौ जा सामरां गुफुर बिदिनो आराम सो द्राइइ फ्राइ खामनानै एवफ्रामग्रोना लायो। बेदरखो एवफ्रामगोना लाबा बेदरा जेनेका एवफ्रामनाय जाबा इखो हायखांना दोनो। हायखांनि उनाव जेब्ला सबायखो संनो टाइम जाबा बे समायखो दा जेब्ला पियास थाव होनानै एव- एवफ्रामना होग्रा जाना टाइम होनो जायो। सारायाव जेब्ला सबाय आरामसे दै गुदुंदो सारायाव होनाय जायो जेब्ला मोनहांबा जेब्ला जों टाइमिं जाबाय सबायनि बेदरखो टाइम जाबाय इयाव होबाय होदलाबाय होदलानानै जेब्ला सम बे मोननायनि सम जाबाय बिदिनो ओ सबायदों दाउ जानाय जायो।
औ ओ बिदिनो ओ गो औ
बिदिनो आरो जेनगा अमा बेदरखौ जाबा अमा बेदरखो जाबा किसुमान आरो किसुमान अ' आलु दुबो जानाबो मोजां मोनो। किसुमान आरो बायनाय रखम बायदि। दिबु जाना मोजां मोनो। प्राय बाग आलुफोरदोबो जानाय जायो। जों जाबाथाय जोंनि दा बे आलुखो हाना लाबाय किसुमान लद्रा लद्राबो हायो। किसुमान मिहिबो हायो बां सिनानो लद्रा हा हायो। बे लद्रा लद्रा हाना अमा फ्रायखौ किसुमान बयलबो खालामना लायो। किसुमान आरो हाब ब आ हाफ बयल खाना लायो किसुमान सावनाबबो जायो। सोर फ्रायभाग एवनाबो जायो। बे अमा बेदरखो बिदिनो बायदि रखम बायदि बिबिनद्र बिबिनद्र इदिनो संनाय खावनाय जा जायो अमा बेदरखो किसुमान एवनाबो जागोन किसुमान आर सावनाबो जा